औ
जि गोबाव नांगौ‌ खोना उम ‌उम खोनादों। खोनानोबो जि गोबाव नांगौ।
औ एसे दसे थानांगौ दे ओमफायसो खोनायो।
मुं ओमफ्राय बेखौनो आंहा माब
आंना दिनै लाथिख'आनो खनथाम खनब्रैसो जालाबायबाय।
आंहाबो मैया बिदि जादों मा बै नोंसिनिथि नोंसिनिथि थिंजायनि लोगोनो हरबाय मैया खनसे हरखानाय उनाव खननैआ ओरैनो जाला बायबायब्रा
आंनाबो सेस
बिदि जानायावनो ओम ओमफाय नुवाखै आंना खम जाफैदों बेयावनो माइनास जाला बायबाय दां।
साला आरो बिदिसो‌ होनबावबाय नोङो‌।
ओंखामानो ओंखाम गोथां जादोंहाय आंना
बोरै ओंखाम गोथां जाखो?
नै बेखौनो एरखावनो नागिरदों आङो ओमफ्राय एरखावनानै दै होनानै होनोसै। खौ माबायाव खोबग्रा सायाव बिनियाव उनावहाय सं ख्रि इसे होनोसै।
ए ओ बिदि होबा माबायोनो ना आराम जायो मोनो
मा ओंख्रि नोंसिनालाय अ दहाय अ दहाय नोंसिना खोन्थादो दे‌
उ दालि जहल ओमफ्रायो दाउजों मैथा बांगालजोंमोन नोंसिनालाय?
जोंना नै गोखाजों आलुजों लाब्रा गैला ओमफ्राय
ए माइ गायखांबाय?
खोनाया सोर फन हरखो गैलाहाय मालाय रायलायनायाव दिसथाबनो खोनाहैलाय लांबायसोदां।
उम खोनादों खोनादों। नोंनो हरदोंमोन?
औ
ए दानिथ' खानाफैदों सामब्राम गुफुरखौ मानो जिराखै ना मानो दाब बेदर लायग्राया दाबो फैयाखै। माने मोनखांखाबाय ओंख्रि उम ओम मा होनो बेदर जालालायनो। आर दाना दा सासे जाफैनायाव बेदर लायलाय बाय।
मा होनदों?
नाजाउलाय। बेदर लायलायबाय होनदां बेदर लायामोननो। मेरामिस जानोसै नबा बेदर लायलायबाय नङाबा मोनखांजोबाय ओंख्रिया।
बिस्थिबारावनो।
ओम
ना नोंसिना जायो?
जोंना जायो।
नोंसिना बाराय मानियो? ए जुंना जाजोबो गासिबो बारायाव।
जाखाया जोंना ओमफ्राय आंना न' हरबा मानो थांलाथाय? दा दसे थाना हरफिन नायगोन आं ओमफ्राय लाथिख' जानायखायनो आं हरनो बाबाय।
ओम दहायबो दहायबो हरदोंमोननो आंनाव नोंनि बै ओमफ्रायो जानो बिसोर गावना बिनियासो मिथिहै सिगौ।
नै दहाय बिदि होनदों मा होनो बिदिबाबो खोनायाबाबो रायलायबाय थानांगौ नो सानैजों आं नोंनो हरबाथाय नों खोनाहैया खैबाथाय नों दानालासिननो दोनबाय था ओमफाय रायलायबाय था।
औ
बै समा बेसा बिदिनो रालाय नो दहाय ओफाय सोर एथ' गोबाव सारसिंहाय रायलायबाय थानांगौ मा मा होननांगौ
उम बेनथन जायो आंनो हरदोंमोन नोंसि जिनजायनि लोगोआबो ओमफ्राय फैयाखैनो थाङाखैनो खलानो नै ओमफ्राय रद दाहाय हरफिनसै नै खामानि मावनोथिनबाय आमाया बिदि होनबाय।
दा हरदो नोङो सानसेयावनो मालाय सोरनाबा सोरनाबा साबा गाहाम जाबायनो।
ए
होनोमबासो बुरजा मोनसिगोन जोङो आद माबा दाइनदिनल'सै
ए उम
बे दाइनदिनाव जोङो थाब थाब बुरा बुरा रायलायाबाथाय गैला मोनगुला से रोजासो मोनबा हामगौमोन सानदां
अ' दाइदिननि गेजेरावनो जों माने रायलाय
औ फोजोबनांसिगौ औ बिसिबां जाखो नोंना?
दाबो गुल' दा नोंजों रायलायबासो जि जागोन।
आयौ होनबालाय नै‌ जि दंबावो नोंना।
औ जि जि नैजि
हा
औ
नोंनानो थाबथागासिनो दं। थाबथादों मानो थाबथाखो।
ओमहोम नाङाखै।
खोनादों मोजांना खोनाया
मा खालामदों दावराव खोनाबाय नै माबा सुदोंना माथो।